हेलौ
औ खुलुमबाय
हेलौ औ खुलुमबाय नोंथांनि आवाजखौ दासो खोनाबाय आं दहाय खोनायाखैमोन।
नेटवारकनि एसे प्रब्लेम जाबाय थादोंना मा खालामदों दा
ओं जोंहा दिनै ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांना ओरैनो जिरायना दं। नोंथाङालाय मा खालामबाय दं।
मा ओंख्रि जाखो।
जोंहा ओ अ जोंहा दिनै ओंख्रिया ओ स-सबाय ओमफ्राय थालिर आलु भाजा नोंस्रालाय
जोंहा जाथ'वाखैनो संगासिनो
अ मा ओंख्रि संदों अ नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ मादि सङो खोन्थानो हागोन ना। हेलौ औ
हेलौ
थ खोनाफैयाखै आं अ।